हेल' औ खोनादों नोंथां गोजान मो-मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम।
अह दा जों मानसिया सावराय नायदो?
बर' माहारिनि फोरबोनि सायाव सावरायनायदो नोंथां। औ नोंथां हागोन थारैनो। औ बिब्दिनो फोरबोनि बागै आरोना नोंथां। जेन'बा फोर-फोरबो बुङो। औ बिदिनो बर'फोरनि फोरबो होनोब्ला बेनो जाबाय बिदिनो जोङो मागो फोरबोबो खुंनाय जायो नोंथां। आरो बिबायदिनो बैसाग सागु फोरबो खुङो। बिब्दिनो लामा दान्थेनाय बेखौबो खुङो नोंथां। बिदिनो आरो काटि गाजा बे बिदिनो काति काला होननाय मोनसे बेखौबो खुङो नोंथां। आरो बिदिनो सिमा सिमा फुजा होननाय मोनसे इखौबो खुङो नोंथां। औ बिदिनो आरो बिदिनो आमथिसुवा होननाय बेखौबो खुंनाय जायो नोंथां।
औ औ औ सैथो।
बिब्दिनो बिब्दिनो दङ नोंथां। जेरै बायदि बायदिफोरबो दङ नोंथां। बेफोरखौ आं मुं ख'जोबनो हानाय नङा।
औ।
नोंथाङा एसे बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा?
नो हागोन।
औ एसे बैसागो फोरबोनि बागै एसे बुंलाय।
औ औ औ जा हागोन बैसागुआनो जादों जोंनि बर माहारिनि मोनसे फोर्बो औ। बिबदिनो जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ मोननै रोखोमनि
औ औ औ।
औ नोंथां जि बिदिनो जेरै जेरै मोखौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नोंथाङा खोनादोंना नोंथांआ? औ बिदिनो बैसागुखौ बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ आसामनि बर' हारिजोंनो फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनिफ फोरबो जाय गावसोरनि गोदान बोसोरनि जान जागायनायखौ दिन्थियो आरो बियो दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो उम जानाय लोंनायजों रंजानायनि मोनसे सम बैसागुआ आसामनि बरफोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो नोंथाङ खोनादोंना?
औ खोनादों औ औ।
बिबदिन बिबदिनो असमिया रावआव बैसागुखौ बिहु बुंनायजायो। बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागुबुङो जायनि ओंथिया जागायजेननाय।
औ औ औ।
बिबदिनो बरफोरनियाव मोनसे नेम दोङो हारि दोहोरोम राव बासिया जासे बरफोरा बयबो बैसागु फालियो बैसागुजों लोगोसे आबाद मावनायनि मोनसे नागारनाय हायि सोमोन्दो दङ' नोंथां।
औ औ सैथो औ।
खायनो बैसागुआ आबाद बिद बिथारि फोरबो होननानै साननायजायो नोंथां। औ बिबदिनो। बिबदिनो आरो बेखेवनायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबोखौ बरफोरा गोदो गोदायनिफायनो आबै आबौ आबै मोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ फ्राय बैसागुआ जागायजेनो नोंथां खोनादोंना नोंथांआ? औ बिबदिनो बर'फोरा एप्रिलनि गेजेराव असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बाहायग एबा बै-बैसाग दाननि गिबि अक टअव बैसागु फालिदों फालिदोंमोन। बैसागु फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनायजायो नोंथां। औ बिबदिनो नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरा बहागनि एबा बैसागनि गासै दानावनो बैसागुखौ फालिदोंमोन। बैसागु बोथोराव रंजानाय लोगो रं जानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय बिफागुरु बिमागुरु बर' हारिनिब बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरख खौ गोसोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दङ'।
औ औ।
दैज्लां बोथोरनि दुखु जारलागोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बैसो एबा मायथाइनि आगु बैसाग दा सानाव रंजानाय बा बाजानाय सम। बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा बाजायै फालियो नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो आरो बुंनो थांबावोब्ला बैसागुआ बर'फोरखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो बैफोरो जाबाय बैसागुआ बर' बैसागुखौ जोङो बर' माहारिया मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो बैफोरनो जाबाय जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु।
औ औ
बिदिनो जोङो मोसौ बैसागनि मोसा बैस मोसौ बैसागुनि बागै जोङो बुंनो थाङोब्ला
औ औ
औ बिब्दिनो जेरैहाय बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोफोरनिफ्राय फोरनि गेजेराव मोनसे मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव एबा सांख्रान्थि खालि फालिनाय जायो जेरैहाय मोसौ मैसो फालिनायनि समाव बर' फोरा माखासे नियम खान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखै थुखैनो थाखाय लांनाय जायो थां
औ औ
बेफोरबायदिनो मोसौ मैसो थुखैखांनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो जेरैहाय बेनिखायनो बे बेसादफोरखौ मोसौ मैसो फलिनि फालिथायनि सानसे सिगां बुथुमनाय जायो नोंथां
औ
औ बेफोर बेसादफोरानो जाबाय माखासे बिबार थामहिनबा खाथ्रि बिबार मोखोना बिबार दिग्लि लिटि लावथि रायदों लाव फान थाव दावा बिबार सबाय गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार
औ
बे बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायनो आरो गासैबो मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायो। बिब्दिनो जों साराय एबा खान्थानिफ्राय हुख'ना लानाय हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथा थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा दिग्लिलिथि लावथिजों लासै लासै बुजाना मोसौ मैसो गलिनिफ्राय हगारनानै लाङो
औ
जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला बे समाव मोनसे बिदिनो मोसौ होग्रा दाहोनाफोरा दोंसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइखौ गाहायाव होनाय जा बाय नोंथां बिब्दिनो आं बिनि बागै एसे बुंनानै नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथां जेरैहाय बुंनाय जायो। बिब्दिनो जोंनि बर' माहारिनि नेम बियो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथिर बिफानि खिदिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दााजा बिफा बलद बाददि जााह बारि खानि एम्बु बंला बेबादि जा गिदिर जांगिला औ बेनो जादों बर'फोरनि मोसौ थुखैनायनि मोसौ थुखैनायाव खन नि मेथाइ नोंथां खोनादों नोंथांङा हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नियम खान्थिबो दङ खान्थिबो खालामो बेखौ सानख्रान्थि सानखालिनो खालामनाय जायो बायदि रोखोमनि मैगं-थाइगं फोरखौ बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो संनानै जानाय जायो नोंथां औ नोंथां खोनादोंना
हेलौ,
हेलौ, नोंथां खोनादों ना औ नोंथां बेबायदिनो हाग्रा बायदि मैगं थाइगंफोरखौ नोंथां
औ
बिदिनो बुथुमनानै बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो। जायखौ गोखा गोखै खाजि जानाय होननानै बुंनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा। बिनि बागै।
औ औ हागोन नोंथां फोरबोनि बागैया
फोरमायजागोन नोंथां
अ इसे मागोनि बागै रायलायनोसै होमबा न'
औ औ नोंथां थारैनो हागोन
ज ज मोन राजला नखग मे मोनसे खायनाय जेराव जोंनि मागो फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायि मोनसे मागो फोरबो थ' माने बेयावबो जोङो एसे ला गुरु थाखाय जोङो नाराफोरखौ बुथुमनानै बुथुमो आरो
नोंथाङा नोंथाङा नोंथांनि बेकग्राउन्डनि साउन्ड खि जे खोनादों नोंथां
औ औ औ
औ नोंथाङा एसे औ नोंथाङा दलद थान रायलायनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङाबो
दे नोंथां
जों दायो मागो फोरबो होनोब्लाथ' जोङो ओ मागो जिहेथु जोङो दानि ससेससे बुंलांखांबाय ओम ओम थ' माने बेयाव जोङो ओरैबायदि माने अ बेलागुरखौ लुयो आरो लुांनायनि उनाव जोङो माखासे बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो मे बे गोबां निअम जेरैहाय जों बे बेलांगुरखौ सावनो थाखाय जोङो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बेफोरबायदिनो बेलांगुरखौ एसे खुलुम खांनायनि जोङो बिदिनो सावनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे संनाय जायो आरो बिदिनो फिथि बेखौ जों जानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे बे काथि फोरबोनि बागै ओ एसे मोनथि जाबावनो लुबैदोंमोन आ़ नोंथां
औ आं हागोन नोंथां थारैनो बुंनो हागोन।
औ एसे
बिब्दिनो जोङो खाथि खासा फोरबोनि सायावना नोंथां बिब्दिनो जोङो माइखौ लानानै आर'ज गाबो बिब्दिनो जोङो जि खाथि खाला सानाव बिदिनो जोङो औवा हाथाइखौ दाननानै लायो बिब्दिनो दाननानै लानायनि उनाव बिब्दिनो थालिर फस्लाखौ जोङो थख्रा थख्रा एबा ससे ससे दानस'नानै बिदिनो औवायाव सोयो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो गय जरा फाथै जरा होनानै बेखौ बावनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि जानो गोनां माइया जाहाथे सखा दाउ जालाङालासिनो मोजाङै मोजां जानायनि थाखाय बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि नै माबा फोरावबो बाहायनाय जायो नोंथां गय गय बिदिनो नालेंखर मोसौ गलि बिदिनो न'नि थाग्रा न' बेफोरावबो बेखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो गय जरा फाथै जरा बावनानै बिदिनो गाज्रि प्रसाद बिदिनो खुसेर आफपेल आगुर होनानै बिदिनो बायदि बायदि होनानै बे फुजाखौ बावनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे ए लामा लामा गारा बिब्दिनो मा होनगोन बेखौ नोंथां?
औ मानोसमोनलाय
लामा दानथेनाय हुनायनि औ लामा दानथेनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंगौ स थोन
दे अब्ला नोंथां फोरमायनो हागोनबा नोंथां?
औ। औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ।
औ नोंथां दे फोरमायदो फोरमायनो हासिगोन दे नोंथां।
समाबो जाबाय
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय नोंथांनिफ्राय फ्राय रोजा आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थांबाय नोंथांनि सिम। जिखिनि आं सोंनायनि फिननायखौ होदों नोंथाङा। आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। औ नोंथां।